नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
खोनागासिनो खोनागासि नो नोंथां।
औ आंबो दासो खोनादों नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां फ्रियैनो
ओ दा जों मानि सायाव सावरायनो नागिरगोन।
ओ जोङो दायो जोङो थास' जेखौ जों थारुन होनो बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथां।
औ।
औ नोंथां। ओ आङो बुंनो सान्दों जों थास'खौ। नोंथांमोननिथिं जेरै जोङो जोंनि हालामावथ' गोबां एभेलेबेल मोनो नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि एभेलेबोल मोनो ना मोना आरो। थास'खौ नोंथांमोना जायो ना जाया बेफोरनि बागै आङो सावरायनो सानदोंमोन।
औ। नोंगौ जोङो थास' होननानै बुङोबा जोङो थास'खौ जोङो फासआवनो जोङो हालेवनानै हालेवनानै हासार होनानै बेनि थास'नो जिथुुनखि फेंखा बे फेंखाखौ जोङो गायनानै जोङो गायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो। गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेथिया थाव थास'आ जुदि जौवो जौनानै जौवो अब्ला जों बेवहाय हा जाबनानै होयो हा जाबनानै होनायनि उनाव बे थास'आ बे थास'आ बेदरा थांसो बेदर थाङो बेदर थांनायनि उनाव बे थास'आ बिबार बारो बिबार बारनायनि उनाव। बे बिथ'राइ जायो बे बिथ'राइ एबा जों बे थास'निफ्रायनो जोङो बे थास' बिबारखौ जोङो जानानै। जा न' जान न' जानानैबो जों गुबुनाव फाननानैबो जों गोबां रां मोननो हायो, थिक बेफोरबायदिनो बे थास'निफ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि बिथराइ बे बिथराइखौ जों फाननानै गोबां रां मोननो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जों थास'खौबो जोङो रुनानै जाजायो बिदिनो गोबां दाउ बेदरफोरदों अमा बेदरजों थास'खौ जाजायो थिग बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोराव जोङो थास'खौ जोङो अमानोबो जोङो रुनानै होनाय जायो, थिग बेबायदिनो खायसे मा खायसे थास'आ आबादा। जेरै थास'आ थास'आ जेरै मोननै रोखोमनि थायो बा मोनथाम रोखोमनि थायो हाग्रायावबो जोङो नि थास'बो जों मोननाय जायो न'आव न'आव गायनाय थास'बो जों मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो आं जोंनिथिं थास' ददालि होननायबो जोङो मोनो बिदिनो थास' माबा माबि माखासे मोन मोननाय जायो आरो थास'खौ, जोंथिों एगेल बेगेेल मोननाय जायो, सोरबा बिथांमोनहा गावबा गावनि बिजनेसनि थाखाय बा गावबा गावनि प्रफिटनिनि थाखाय बेखौ बागानबो खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोङो दाथ' आरो थास'नि सिजेन थास' बिबार सानायनि सिजेन थास' बिथ्रि जानायनि सिजेन दा एगेल बेगेल मोननोसै आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि थास' आबादा माबायदि सोलिदो एबा माबायदि मावो नोंथांमोननिथिं।
औ औ थारैनो नोंथां। ओ जोंनि जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय जोङो जेखौ जोङो बारि बागानावहाय रज'नाय थास' बेखौ जों हाग्रानि थास' बुङो फार्स्टआवनो गिबियावनो।
औ।
जोङो आरो जोङो जिहेथु आबाद मावो बेखौ जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय ओम आसिना थास' होननो। आरो बिनि अनगायैबो ओ दुब दालि थास' बा बेफोरबायदिनो फेंखा जाग्रा थास' गोबां दङ नाथाय आङो नामखौ मिथिजोबा आरो ओ फासावनो फासावनो जोङो हाग्रानि थास' खौ ओ बारि बागानाव रज'नाय थास'खौ जोङो ओ बिनि बागै होननो सानदों जोंनि थास' गोसोम गोसोम मोनसे आरो गुफुर मोनसे नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
औ औ औ
औ बे थास' जोङो गोसोमखौ थास' गोसोमखौ ओ मेगननि थाखाय गोबां मोजां होननानै मिथिनाय जायो आरो बिनिखायनो जोङो बै थास'नि जिहेथु जों थास'आ गोबां मैगं होनो हायो आरो जों थास'खौ थास' बिथ'रायबो जानो हायो आरो दा दैलां बोथोरावहाय थास' बिबार थास' आथिं गोबां एभेलेबेल मोननो थाङो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ आसिना थासखौ जोङो बेफोरबायदिनो हाखर जावनानै जोङो बेयावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबोर हासार एसे होनानै बेखौ ओ जि जोङो थास मायलि दोन्दोंमोन बेखौ जोङो गायो बिनि उनावहाय बेखौ एसे एसे हा फबनानै होसिगोन जेब्ला बे थासआ रजबोयो अब्ला जोङो जिगाब एसे एसे होनानै होयो मानो होनोब्ला जोंनि थासआ ओ मोजां यैनो ओ फेंखा बारायथों आरो मोजां जाबोथों होननानै ओ जोंनि ओनसोलावहाय थासजोंबो मोनसे नखर सालायनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो
ओरैनो नोंथांमोनथिं थास थास आबाद खौ माबायदि माबायदि रोखोमै मावनाय जायो जेनेबा बिदिनो ओरैनो गोबां आबादफोर मावनाय जायो नामा नोंथां नोंथां मोननिथिं आरो बे आबादा माबायदि हायाव ओ बेबायदि बे आबादा माबायदि हायाव जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ थास ओ थास आबादा जोंना बै आसिना थास होनो ना
औ
बेखौहाय जोङो बेफोरबायदि गोथौ जायगायाव जाया एसे बोरि हायावसो बे थासखौ गायब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला जोंनि बै आसिना थास आहाय ओ बैफोरबायाददि गोथौ जायगायाव जाया जेराव अखा हाबा हा बोला दैया दोमोल थायो बे हायाव जानाय नङा बे हाय ओ जेरावहाय ओ दै थाया हा बोरि बेयावसो बे थासआ एसे मोजांसिन जायो आरो आरो फेंखा बारायो
औ
ओ‌ नोंथां‌ मोननि थिं ओ हाग्रानि थास जिहेथु बे हाग्रानि थासआ मेसेंआवहाय फेंखा होयो फेंखा बारायो बे थासखौ नोंथां मोननि थिं जानाय जायोना जाया
नंगौ नोंथां होननाय बेफोर बायादिनो जों दिनजिथिंगो हाग्रानि थासदि जिदि जिदिनोगोम मोनसेया गोसोम मोनसेया गुफुर बे हाग्राखौ जोङो बे थासखौ जोङो दाथ मेसें बोथोराव बेनि बिबार बिनि बिनि बिथराइ बेखौ जों जायो थिग बेफोरबायदिनो मोस मेसें बोथोराव बिथाङा बे थासआ बेदर थाङो बे बेदरखौ जोङो जावनानै बे थासनि बेदरखौ जोङो माखासे ओंख्रिफोरजों बा माखासे बेदरफोरजों जोङो जानाय जायो आरो माखासेया बेखौ फानहरनायबो जायोबा माखासेया माइलिखौ दोननाय जायो आरो जोंनिथिं जाय।
नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि थास'नि बिजनेस मावनानै जानो हानायखौ नुयोना नुवा नोंसा-नों-नोंथांमोननि ओनसोलाव?
नंगौ नोंथां नंगौ जोंनिथिं गोबां गोबां गोजान गोजाननि बेफारिफोरा जोङो दिनै बे थास' जितुनिखि आसिना ना माबा बेदर थांग्राया गिदिर गिदिरा?
औ औ
बेखौ जोङो गोजान गोजाननि बेफारिफोरा जोंखौ बायनानै जोङो आं लांनायखौ बुंबाय थादों एबा लानाय नुदों गोजान गोजाननि बेफारिफोरा लांनानै बेखौ बायना लाङो नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं गोबां सुबुंफोरा दिनै सोरबा बिगासे बिगानैै बिगाथाम बिगा ब्रै बिगाा बेफोरबायदि जों थास आबादखौ मावनायखौ नुदों थास' आबाद मावनानै जिउ खांनायखौ एबा न'खर संसार सलिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौ थास'आ गासिबो जाजाजोबो बेदर बिफांनिफ्राय लानानै बिजौनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय लानानै थासनि मोनफ्रोमबो बाहागोआानो जों जाजाजोबनायखौ नुनो मोन्दों थिग बेफोरबायदिनो थासखोआव बेदर थाङो बेदर थांनानै बे बेदरखौ खौबो जोङो थास' बिलाइखौबो जोङो अमानो जाहोनो हायो थास' बिलाइखौबो बिबारखौबो जों मानसिया जायो थास' आथिंखौबो जों मानसिया जायो थास' बिथ्रिखौबो जों मानसिया जायो थिग बेबायदिनो थास बेदरखौबो जोङो फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो नों नोंथां।
अ नोंथांनिफ्राय उमबालाय मिथिनो मोनबाय जे थास' बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद ओ मोनसे मोजां बुस्थु होननानै। जों साननानै लानांगोन आरो जिहेथु थास'नि मोनसेबो ओ मोनसेबो ओ बुस्थुआनो गारजा‌ थावना नङा माने।
नोंगौ
औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जोङो अमाफोर फिसियोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो थास'खौ जोंबो रुनानै होनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो। आरो जिहेथु बे थास' ओ बिसं ओ ओ गोरलै गोरलै खिलिबोयो बेखौबो जोङो ना गोरानफोरजों एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो गोबां आइजो माहारिया बेफोरबायदिनो थास' गायनानै आबाद मावनानै फैसा रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो आरो जोङो दैलां बोथोरावथ' जोंनि थाखाय मैगं थाइगंनि एसे आंखाल आंखाल जायो बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ दैलां बोथोरावहाय बिनिफ्राय जोङो मोनजानाय बिनिफ्राय एसे थास' बिफांनिफ्राय एसे मैगं बांसिन मोनजानाय जानायखौ नुनो मोनो आरो। औ नोंथांमोननिखै बेफोरबायाददि हाग्रानि थास'खौ नुनो मोनो ना होमबा अब्ला नोंथाङा खोनादों ना? नोंथां नोंथाङा खोनायासै नामा?